औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। अब्ला नोंथां जोङो दिनैनि आइ दाखौ ओ गय बिफांनि सायाव लानोसै नामा नोंथां जागोन ना नोंथां।
जायो नोंथां जायो।
औ।
अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा गयखौ जोङो माबोरै गायो? नोंथाङा बेनि सायाव आइडिया दं नामा?
औ औ। हागोन नोंथां। गय खौ जोङो गिबियावनो गय बिफांनिफ्राय हाननानै गय फिथाइखौहाय जावायग्रोनानै लानाय जायो आरो जावैना नै लानाय गय बिफा गय फिथाइखौ जेब्ला ओ गाजा खिलिगोन एबा एसे एसे जौगोन अब्ला जोङो बेखौ बेलेगाव बेलेगाव जोङो गायस्लायनाय जायो। ओमफाय आरो बे खौ गायस्लायनानै फोसाबबाय थानांगौ जायो हाग्रा थाग्रा ओमफ्राय बिदिनो गायस्लायनानै जोङो मोनसे ओ फोथारफोरावहाय एबा बारिफोरावहाय गायनानै लानाय आरो। ओमफायो औ खोनादो नोंथां ओमफायो ओ बेबायदिनो
फुलि खालामनाय जायो आरो ना फुलि खालामनाय जों बुङो औ बेनि उनाव देरोब्ला जोङो माने ओ खनथामसिम गायस्लाम नां गायस्लायनांगौ होनदो नामा नोंथां।
खन्थाम औ औ बिदिनो खामानो। नोथां ओं।
औ खन्थामसिम गायस्लायनायनि उनाव जुदि फि ओ। फुलिया जुदि ओ जोंनि जान्जिसे बा जेरबासे जायोब्ला जोङो खौ माने गायथाय नांगौ नङा होमबा ना?
औ नंगौ नोंथां
औ ओमफ्राय बेखौ गायथायनानै जेब्लानाखि जोङो थि सारि पास बोसोरनि उनाव फिथाइ खाजायो ना
औ औ
गिबियाव थाइगार होयो जानांगौ बिबार बार गोरनाय होननानै बुङो जोङो बिनि उनाव नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय फिथाइ थायोब्ला जोङो बेखौ माने ओ मोनजायो आरोना फिथाइखौ
औ
ओमफ्राय ओ नोंथां ओ बे गयजोंनो माने जोंनि साफ्रोमबो माने जायफोरनाखि बागानफोर जायफोरना हा बागान दङ बिसोरजोंनो माने गोबां फाननानै रां मोनो ना नोंथां
औ औ मोनो नोंथां
ओरैनो केजियावथ' जोङो दा मार्केटखौ नायोब्ला मानि बो सम लायो समाय मार केटआ आप डाउन जायोना नोंथां ओ एखम माने थार्टि प्लास स्थारथिं आवनो टारति प्लास जाखायो आरो जेरै थारटिफाइभ थार्टि सिक्स ओमफ्राय जेसे नो मोने गय फिथाइनि अनजिमाया खमायलाङो एसे बिदिनो दामा बारासिन जाहैयो नामा फरटि प्लास फिफटि प्लास जाहैगोन नोंथां ना?
औ औ जायो नोंथां
दा नोंथाङा बिनि सायाव माबा ओ एसे फोरमायना होन होनो हागोन नामा जे जोङो गयफां गय गय बागान खालामनानै जोङो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हा हागोन बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हायो नोंथां
गय बिफां गायनानै जेनेबा जोङो ओ जिउखौ खुंलांनो हायो नोंथाङा होननायबायदिनो ओ जेनेबा जोङो गय बिफां गय बागान खालामनानैहाय ओ गोबां रां आरजिनो हायो नालाय। फाननानै बा बिदिनो बोसोरावनो जोंना गय-गय बागाना बुरजाबाथाय बोसोरावनो जोंना इदिनो गोबां रां मोनखायो ओ बेजोंनो जोङो गोबां नांगौफोरखौ ओ माबा नांगौ मुवाफोरखौहाय बायनानै लानो हायो एबा ओ न-बां लुनायावबो जोङो गोबां हेफाजाब मोनो। गारि मथर बायनायावबो जों गोबां हेफाजाब मोनो गय बिफांनि गेजेरजों।
औ
ओमफ्राय बिदिनो जोङो गय गयजोंहाय गोबां इदिनो गयखौ गोजान गोजानाव फाननो फालांगि खालामनानै जेनेबा ओ गयनि गेजेरजों इदिनो बायदिसिना ना बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ-औ ओरैनो मा मा बानायो नोंथां गयजों।
ओ गयजों मा मा बानायो गयजोंथ जेनेबा जोङो
सिखरफोर बानायो खोनादों आंङो सिखर ओमफ्राय आमलाइ आमला ना मा होनो बेफोर बानायो होनदों नामा ।
आमलाखौथ आं मिथिनानै नोंथां आं इदिनो सुखरफोरखौ मिथियो ओमफ्राय बे मजा होननाया अ इफोरखौ मिथियो नोंथां।
उम
ओमफ्राय बिदिनो जोङो गय सफारि बानायना फाननायखौबो नुनो मोनो गोबांनो। इदिनो पेकेटाव सोनानैहाय औ।
ओरैनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा। जोंनि नर्थ इस्टव गया बांसिन जाय ना ओरै जेरै जोंनि हरै जेनेबा सोनाब रायजोआव बांसिन जायो बिदि मोनो नोंथाङा ना।
ओ
अबेआव बांसिन जायैबायदि मोनो नोंथाङा।
गयखौथ जेनेबा जोंनियावनो बांसिन जायो बायदि मोनो आरोना नोंथां।
बेंगलावबो जाय होनबा नांथांना गया।
औ जायोबो जानो हानाय नाथाय आं बारा मोनथिनाय मिथिया माने नोंथां औ-औ
ओरैनोथ' जोङो गय बागानजों आरामसे नखर खुंलांनो हायो नङा होनबा नोंथां ।
औ हायो।
ओरै फरायनायफ्राबो जेनेबा नोङो। ओ खले ओ स्कुल बा कलेजफोराव ओ फिस होनाय मान नङा हा बेफोर लेखा बायनाय आरो जोङो टिउसन लानाय गय फिथाइफोरखौ फाननानै ओ रांखौ रां आरजिनानै जोङो बेफोरखौनो बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औहायो नोंथां
ओम माने मोजां आरोना जोंनि थाखाय नङा होमबा गय गयनि जेनेखि बागान खालामनानै रां खामायनाय बियो माने ओ मोजाङानो आरोना
औ बेबायदिनो जोङो गयखौहाय ओ गोबां फोसाबबाय थानांगौ आरो अब्लासो जोङो माने मोजां फिथाइखौ मोन मोननो हायो आरो
औ बेमारबो जायो बेमारबो जायो होनदों नामा नोंथां गया?
बेबायदिनो गयआ रानलांनाय एबा एसे जाथि जाथि जालांनाय बेमार जायो। बेखौनो जोङो जेनेबा फोसाबनानै हाग्रा साग्रा सननानै बिदिनो ओ मोजां जोथोन लायोबा दै सै सोना होयोब्ला जोङो बे गयखौ मोजाङाव लाबोफिननो हायो आरो
औ औ
ओम
ओमफ्राय नोंथां ओरैनो ओ थालिर बागानफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
औ
थालिर बागानखौबो जोङो गोबां नुनो मोनो आरो ओ बेबायदिनो जोङो थालिर बागान खालामनानैबो जेनेबा थालिरखौ गोरलैनिफ्रायनो गोबां खस्थ' खालामनानै जेनेबा फुलि सुलि गायनानै गयखौ जेरै बानायो बेबायदिनो फुलि सुलि बानायनानै जेनेबा गायस्लायनानै होनाय जायो आरो
औ
जान जोङो फोथारफोराव एबा बारिफोरावबो गायनाय जायो फोथाराव फोथारावबो गायनाय जायो आरो जेनेबा बिदि गायनानै जेनेबा फिथाइया ओ जेब्ला थायगोन अब्ला बे फिथाइखौहाय जोङो ओ ओदिनो फानहरनाय जायो आरो गोबां रां जिनो हायो जेनेबा थ थालेर नि गेजेरजोंबो
ओम ओरैनोथ' थालिर फिथाय औ थालिर फिथाइ जायोब्लाथ' जोङो ओरैनोबा सक्ति मोनो आरो जों गोबां भिटामिन मोननो हायो नङा होनबा नोंथां
था
देहानि थाखाय बिराद देहा औ दे दे नोंथां
औ
दे बुंदे नोंथां
औ ओ जोङो जेनेबा थालिरखौ होनोब्ला थालिरा गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां
औ औ थायो
बिदिनो जेनेबा जाग्रा था ओंख्रि जा ओंख्रि जाग्रा थालिर एबा ओ फोमोननानै जाग्रा थालिर बेफोरदि थायो
औ
औ औ अब्ला नोंथां गयनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमाय ना होनो हागोन‌ नामा
गयनि सोमोन्दै थ' जोङो दहाय बुंनाय बायदि सावरायनाय बायदियानो जेनेबा ओ आङो माने बेखौनो माने बुंनो सानो जोङो साफ्रोमबो गय बागानखौ खालामनानै लानाया गाहाम नङा होमबा न'खरफ्रोमबो जोङो हाखौ खालि दोननाङा जोङो हा खालि दोनस्लायस्लाय जोङो माने गय बागानखौनो गायनानै दोनजोबब्ला जों जेब्लानाखि फिथाइ फाननाय फिथाइ थायनाय सम जोङो बेखौ फाननानै रांखौ आरजिनो हागोन आरो जोंनि नांगौफोरखौ जोङो सु सुफुंनानै लानो हागोन नङा होमबा ओंखायनो आं सान मा जोङो मानि जोंनि उसुं बा न' बाउणडार ओ नय हैया बेफोरावबो जोङो ओरैनो जायगाखौ माने बेखार दोनालासिनो गयखौ गायनानै दोनजोब्ला जों बेफोरनिफ्रायनो गोबां फिथ थाइ मोननो हागोन आरो बे फिथाइफोरखौनो फाननानै जोङो गोबां रां आरजि आरजिनो हागोन ना? बिनो इदिनो बुंनो सानो बा गय बिफांखौ बयबो गायना लानाया ओ मोजां आरोना
औ औ
जोंनिनो मुलाम्फा जागोन।
औ नोंगौ नोंथां उम नोंथाङा ने औ
नो बुंदो
औ दे नोंथाङा बुंदो?
ओ आरो थालिर बागानखौबो जोङो हायोब्ला खालामनानै लानांगौ थालिर फिथाइखौ जोङो जुदि दांसेयावनो ओ दुइस' बा आरायस'आव मोनोब्ला होमबा जोङो बिगासेयाव जुदि आसिदाल सो थालिर गायोब्ला होमबा ओ दुइस' थाखा दांसेयाव मोनोबा होमबा आसिदालजों बिसेबां थाखा मोनगोन जोंलाय ना अब्ला बेफोर दा बेफ फोर थाखाफ्रा जोंनि थाखाय बिराद ओ खामानि होगोन नङा होमबा? जोंनि न' लुनाय जोंनिम माइरं बायनाय थाव सुंख्रि बायनाय बिनिबादैबो फरायनायाव बाहायनाय आरो बिनिबादै बो जेखुनु जोंनि सोलिनायाव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो बायनानै लानो हागोन ना नोंथां?
औ औ हायो नोंथां ओ नोंथ थाङा होननाय बायदिनो जेनेबा ओ गय आवहाय थालिरखौहाय एसे गायदेरनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो गयखौ थाजिम थाजिम खालामनो थाख खाय जेनेबा थालिराव थ' गोबां दै था थायो नालाय ओ बेखौ गयाहाय स जे ओ बिनि दैखौहाय मोननो थाखाय जोङो थालिरखौ गयजों गायफानाय जायो आरो
उम उम उम उम माने दैया ओ थालिरा बिराद दै बोयोना हा सिंनिफ्राय नङा होनबा नोंथ थां ओमफ्राय हा सिंनिफ्राय दै बोनानै दैखौ सायाव लाबोनोसै सायाव लाबोनानै ओमफ्राय हा खौ माने सानि हाखौ थाजिम खालामना लायो आरो ना ओं ओमफ्राय माने नोङो ओ जे रोदाजों सफुंसार आदार हो जों बुङो सफुंसार आदार ना बे सफुंसार आदारफोरखौ माने ओ रोदाजों लांनो हाबाय आरो आरो दै खौबो गोरलैयैनो लांनानै बिलाइयाव दैथाय हरनानै माने बिलाइयाव लाइफांफ्राथ नोङो बिलाइआवसो आदार बानायो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिलायावसो आदार बानायो अब्ला बै दै आरो बे हासारफोरखौ बे बिलाइयाव आदार बानायनायाव
उम औ हायो नोंथां ओ अब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ खिनियावनो दोनथनोसै
औ दे दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथां दे